अ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
ए नोंथां ओम आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जोंङो दिनै बर'नि जि आबाद आबाद मावनायनि सायाव जोङो एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन नङा होमबा। ओ
औ
ओइ बर'फोरनि मेन खाय गुबै आबाद होनोब्लाथ' जोंहा माइ आबाद दा बेफोरखौ नोंथांमोननि जायगायाव बोरैहाय खालामो आरो माइनि अनगायै मा मा आ बादफोरखौ मावनानै नोंथांमोननि सुबुं माहारिया ओ थांनानैनि राहाखौ लागासिनो दं
औ नंगौ नोंथाङा सै थो बा जोंनि थार खोथाखौनो बुंफ नानै होदो जोङो बरफोरा बा गोबां जोंनि सा सानजानि रायजो जानायजोंबो जोंनाय आबादखौनो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
उम उम उम
आरो माइ आबाद माइ आबादानो माइ आबादानो जोख हिसाबै जोङो साफ्रोम बरफोरानो जोंङो माइ आबादखौ मावो नङा होमबा
औ
बे दैज्लां बोथोर जोंनि दुब्लि फोथारा गासैबो जोंनि माइ माइ आबाद माने सोमखोर जाना दोंङो आरो
औ
जों माइ आबादखौ बोरै गायो गायो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जोंङो मो मोजां मोजां नांगौ रोखोमनि थांनाय बोसोराव जोंङो लाखिनानै दोन्नाय बिधानखौ जों
औ
जोङो ओ खोथिया महरै जों फोनाय जायो आरो खोथियाखौ जों फोनायनि उनाव जोंङो बे थारटिफाइभ आरो थार्टि देसनि उनाव जों बेखौ फुफिन्नानै आरो बेखौ जोङो गायफिननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ थाम दाननि उनाव जोङो बेखौ जोङो महराव मोनगोन आरो जायखौ जोङो मोनो माया